नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ होनबा नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ दङ।
औ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन।
औ
औ आयदाया जाबाय ओ जिब जुनार फिसिनानै फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै
औ
औ ओमबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिब जुनार ओ फिसिनानै जों माबायदि फालांगि खालामनो हायो।
औ औ
औ
बिब्दिब्ला ओ नोंथाङा सोंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओ आङो आंनि जा रोंगौथि बा मोनदांथि बेजोंनो एसे फोरमायलांनोसै आङो।
औ।
जोङो जिब जुनार फिसिनाय होनोब्ला जोङो
औ।
गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिम जोङो जिब जुनारफोरखौ फिसिबोयो आरोखि ओ जिब जुनार होननानै बुङोब्ला जिब जुनाराबो ओ माखासे फिजाग्रा आरो माखासे फिजायै थायो नङा होनब्ला?
औ औ नोंगौ।
ओ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ। ओ सुबुं माहारिया मैहुर खालाम खालामसो ओ माने जाबोदोंमोननो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो ओ साबसिननिफ्राय हामसिन बुजि जिना जानायलाय जोङो ओ गाननो जोमनो हानो लाजिनो रोंनाय जानायलाय जोङो बिब्दिनो न' बां लुनानै थानानै जोङो बिब्दिनो ओ मा जुनारा न'आव फिजाथावना जोङो बेखौहायो ओ मोनदांनो हानानै जोङो ओ बेखौहायो जोङो सिनायनानै लानाय जाबाय आरो नङा होनब्ला? ओ बिनिफ्रायओ। ओ जेरै जोङो न'आव हायो फिसिनो हायो दायो दाउ आरो अमा। बोरमा मोसौ बेफोरबायदिबो दु बेफोरबायदि जिब जुनारखौ जोङो न'आवनो फिन्नानै लानो हायो नङा होनब्ला ओ बिनिफ्राय जोङो बाहेरा बुस थुफोरखौथ जोङो फिनाय जाया ओ। माब्लाबा बेफोरबायदिनो जोङो ओरैनो ओ। मा होननानै बुंगोन। जोङो ओ अरनबारियाव थांनानै जोङो। ओरैनो दाउफोर बायदिसिना बेफोरखौ हमनानै लाबोनानै जाबोयो आरो। हाग्रानि अमा जाफैयो नङा होनब्ला ओ जोङो नाथाय ओ। न'आवहाय फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो। ओ मालाबा समावथ' जोङो। आलासि बा मानसि दुमसि हाबा हुखा जायो नङा होनब्ला। ओ बस कास बेफोरबायदि जायो ओ बिनि थाखाय जोङो। ओ ओ अमा बा दाउ ओ हांसो बेफोरबायदिखौ जोङो। ओ फिसिनानै लाखानाय जायो आरोखि नङा होनब्ला। जाहाथे जोङो फैसा मोनो बा ओ मायावबा। थोआबा बेखौ फानहरनानै रां मोनो बा ओ। हाय बा जोङो हाबा हुखायावनो जाबा जोङो। ओ गोबावनिफ्राय बोसोरसे बा। ओ द' द' दानबा। ओ बेफोरबायदिनो बेसे सम फिसिनानै जोङो। बे अमाखौहायो हाबा हुखा जाबा जानो हायो नङा होनब्ला।
औ औ।
बे हाबायाव ओ। जोङो बिब्दिनो दानि जुगावहाय ओ। हा दाउफोर दसथासो फिबानो जोबोद। ओ रां खामायनो हायो जोङो नङा होनब्ला। आरो जोङो ओ बोरमाफोरखौहायो ओ ओ। आदथा नयथा बेसेबानो जोबोद जोंनि थाखायथ' नङा होनब्ला ओ मासेयावनो जोबोद गोबां रां मोनो जोङो बोरमायावबो ओ जोङो मोसौ होननानै बुङोब्ला मोसौआवथ' जोङो बांसिन मोनखायोआनो नङा होनब्ला। जोङो हालिया गाहाय जाबाथ' जोङो गोबाङानो मोनो नङा होनब्ला।
औ नंगौ।
ओ जोङो जोंनि मालाबानि समाव नांगौनि ओ माब्लाबानि समाव गोनांथि जायोब्ला फैसानि गोनांथि जायोब्ला बेफोर जिब जुनारफोरा न'आवनो थाखाबा जोङो। ओ फैसानि आंखाल जाबायोबा जोङो बेफोरखौनो फिसिनानै फाननानै जोङो रांखौ मोननो हायो नङा होनब्ला आरो आलासि दुमसिफोर फैयोब्ला दाउ बेफोरखैनो जोङो। बुथारनानै जानो हायो नङा होनब्ला ओ आरो। जोङो रां खामायनो थाखाय हांसोफोरखौबो दजिथा बा ओ बाजिथा बेसेफोर ओ फिनो हायो आरो दानि जुगाव नङा होनब्ला। ओ दाना होननायजोंनो जोङो बे हांसोखौ फि फिसिनानै फेदेरनो हायो नङा होनब्ला आरो ब्रयलारखौबो नङा होनब्ला। ओ दानि जुगाव जोङो अमाखौबो बिदिनो फिनायखौ नुनो मोनसै। ओ जोंनो दानि जुगाव रां खामायनोबो ओ गोहो बोलो नांला माने गोरलैयैनो जोङो रां खामायनो हासै ओ बेफोरबायदिनो जोङो। ओ जिब जुनारनि बारैबो गोबां रां मोननो हायो नङा होनब्ला। ओ नोंथांखौबो जिब जुनारनि बारै जा मोनदांथि बा जा रोंगौथि दङ। ओ बेसे आन्थाखौ हायो फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। ओ नोंथाङा अननानै एसे फोरमायलांदो नङा होनोमब्ला।
औ औ। होमबा नोंथाङा नोंथाङाथ' गोबांखिनिखौनो बुंनाय नङा होनोमबा। ओ जेरै'बायदि नोंथाङा ओ ओ बुंदो जे जिब जुनार होनब्लानो जों गासैखौबो फिसिनो हाया। न'आव फिसिनो थाखाय जोङो ओ बेबो मोननै रोखोमनि जायो नङा होनबा? जेनेबा जोङो। खावसेखौ जोङो फिसिनो हायो आरो खावसेखौ हाया जेरै'बायदि जोङो हायियाव जोङो मो मोसा ओ मैदेर मैदेर खौबो गोदो सोरखौबा सोरखौबा माने फिसिनाय खौ नुयोमोन नङा होनबा ओ ओमबाबो माने इमान माने बांसिनानो माने बेफोरखौ फिसियाल आरो ना ओ सोरखौबा सो सोर नुयो आरो ना बेबायदि अम माबा खौ जेननो मैदेर बा गराइ बायदिखौ फिसिनायखौ नुयोमोन नादाय गराइखौबो फिसिनाय नुयो। ओ गराइफोरखौबो जोङो फालांगि खालामनो हायो जोबोद दाम गोसा गराइ फोराबो ओ आरो बेबायदि न'आव फिसिनाय होनबा
जोङो जेनेबा गिथावना गिथावना जिब जुनारफोरखौहाय जोङो मोनसे पार्कफोर खुलिनानै दोननाय बे फोरावहाय नु
औ औ औ नंगौ दायो जोङो जेरैहाय जों न' आव‌ फिसिनाय होनबाथाय जोङो दाउफोरखौ फिसिनो हायो आ दाउ दाउ ब्रयलारफोरखौबो दायो आथिखालनि मुगायावथ' दाउ ब्रयलार बायदिफोरखौबो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो अमा अम अमाफोरखौ जोङो फिसिनाय नुनो मोनो आरो बोरमा ओ बोर बोरमानिफ्राय जोङो जोबोद ओ रां आर जिनो हायो मानोना बोरमा बेदरा जोबोद दाम गोसा आरो बेबायदिनो जोङो ओ नाफोरखौबो जोङो फिसिनानै बेफोरनिबो जों फालांगि खालामनो हायो जेनेबा नाफोर खौबो न'आवनो फुख्रिफोराव फिसिनानै जोङो बे बेफोरनिफ्राय आ बेफोरखौ फिसिनो हायो आरोना बिनि उनावहाय गोबां रोखोमनि जेरैबायदि जोङो आ ओरैनोथ' जोङो सैमा आरो मावजि बायदि फोरफोरखोबो न'आव फिसिनाय नुनो मोनो ओनबाबो माने बेबो गोदोथ' बेफोरनि जेबो फालांगि खालामनो हायामोन नाथाय दानि आथिखालनि मुगायाव बेफोर निबो माने बे सैमा मावजि फोर निफ्रायबो माने फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा औ आरो थिग बेबायदिनो आरो गोबां दं जेरैहाय फ्रा मोख्राखोबो गोदो सोरखोबा सोरखोबा आ फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन आरो दाउ मैना बायदिफोरखौबो जोङो फिसिनाय नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दा बांसिन बेफोरखौ नुनो मोनलिया आरो बेफोरनि फ्राय जेबो जोङो आ फालांगिबो खालामनो हाया जेबो रांबो खामायनो हाया बेनि खायनो जोङो बेफोरखौ फिसिला जानो हागौ ओ नाथाय जोङो अमा बोरमा दाउ ओमफ्राय बिनिफ्राय हांसो बायदिनिफ्राय जोङो गोबां रां आरजिनो हायो।
औ
आरो गोबां ओ बे फोर फालांगिफोरखौ खालामनानैनो गोबां माने न'खरफोर सामलायबाय थानायखोबो जों नुनो मोनो नङा होनबा बेफोरखौ औ अमाफोरखौ जेरैबायदि ओ गावनो दाननानि फानोबाबो गोबां खिनि रांखो जों मोननो हायो। आरो न' आव सोरबा आलासि दुमसि फैबाबो जोङो बेफोरखौ बे फोरजोंनो जोङो बुथिसे जाहोहरनो हायो नङा होनबा औ आरो बे जोंनि दानि दा माने गोदानै बेफोरखौ फिसिनाय बे नङा। जोङो गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौ फिनानै ओ संसार जाबोनायखौ जोङो नो नुनो मोनो बा मिथिनो मोनो गोदोबो जेब्ला ओ गुबुन जेबो राहा गैयामोन ओ आबाद जोंलो आबादजोंनो माने संसार जाबोनो गोनां जादोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंनि आ आइ मोना आबैमोना माने बेफोरबायदि दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जेरैबायदि आबौ आफामोनखौ गोबां ओ ओ रांखावरिनि हेफाजाब होबोदों होननानै जोङो मिथि बिनो मोनो नङा होनबा? औ आरो बेबायदिनो आरो गोबांखौ जोङो नो नोबो मोनदों। आरो दाबो बे माने गोदोनिफ्रायनो बेफोर सोलिबोगासिनो जोंनि गेजेराव। दाउ अमा जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै रां खामायनाय आरो दाबो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो दाबो खामायनायखौबो जों नुनो मोनो। आरो नोंथांनिफ्रायबो गोबांखिनि जिब जुनाद फिसिनाय आरो जिब जुनादखौ मा मा जिब जुनाद खौ जों फिसिनो हायो आरो माखौ हाया? बेफोरनि सोमोन्दै जों गोबां मिथिनो मोनबाय आरो समाबो जाबाय ओमबा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोननोसै नङा होनबा नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ दे औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय औ दे